औ औ। उम खोनादों दासो।
मानो बिदि जादोंथाय बेबाना?
बेनोथ'।
जारलासो
बेफोरबायदिखायनो आंना बेयाव खामानि होहैयासैदां। गैथारा हालासो आं नोंना बुरजा जाबाय दां द'जौ बारबाय हो? द'जौ रां बारबाय?
बाराखै।
बेसेबांसो
बियो गैया माबानिसो मोनखांनायनिसो खोन्थानाया
मा?
टटेल मोनखांसो खोन्थादों। आइया। नै माबाखौ नै बिजोंखौ सोंथ'नांला बिदिखौ सोंथ'नांला जारलाथार आंहा।
मा रायलायबावनो दहाय मा मा फिथ फथाय ओंख्रिया थालिर मै खुन फाजा सबाय बिमा भिन्दि भाजा दालि नोंसिनालाय
हम
नोंसिना
खोनाया जोंना जोगोनार बिजौ आलुसो
आयौ गोथावथार
औ
आं बायनोसै गाबोन लाबोदो मेरला दंबा गोथाव जाथारो ओ
उ बानलु बा थोन देनाय उम
आयै साबद्राय लायबायसो।
उम। खहाब खहाबब्रेलाय दों
उम उम। थ ओंखामा गामब्लासे हाबलां बिदिबाथाय।
उम।
दहाय मा मा जाखो।
ओ गैया। रानखाय सिखाय एसे एसे।
माथो जि बुरजा बुरजा नुदों गामलायाव।
उम लेरख' जादों ओमफ्रायो रैमालि।
ऊम
ओमफ्राय थालिर लाबोदों आरो सासे बिनानावआ। बेल'सो। खान्थाल दंमोन खान्थालाखौ दानासै। बानानै मेङो जिबायदि।
खान्थाल थाइजौ जानांगौमोनब्रा।
जिबायदि खरा मोसानांगौना खम जाजोबबाय आथिं।
खस्थ'खा बियो गोरा जाथारो नालाय आगोल
आगोलाव आं मोसाखां बायना। बेयावनो मिथिदों।
जोबसान्दिखौनो माला जोबगोनसो मोनलायगोन नों।
उम गोलावथार गोलाव जाथारो। एखेयानोखा खिन्थु गोलावथारना बाव बाज्ल'नाय मानायाव मेंङो।
उम। इजिथ' ओमफ्राय होनबाबो बोरैथाय।
उम।
दिसथाब कल हरथारलाबायो। आया
होनफ्लांखाथारो
उम नोय खरदोहोनायखोनो नुवाखय सासे मानसिजों।
आंबो बिदि हरनाया बैनाव जेबो थांङा ने? जेनेबा बैबा फैयोना? सासेजों रायलायखांबा जिब जाहैयादा?
आंनावबो जायोब्रा।
फैबा नोंनावबो बारायो?
आंनाव देखाया।
खिन्थु बाराय
उम।
उम हमाबाबो बिदि जायोबाथ' आदानि जायोलै ना?
उम। नङा बेयाव हरा खै बियो
ए ओरैनो बाहेरायावसो ओरैनो खौ।
उम बेयाव बिदिबा माबा मोनखायो। जेरै बै ओरैनावबो माबा मोनोना बेबायदि मोनखायो नोंसो सासे मानसि माबा दोंबा आरो रनायलायदोंबा
जायाखै दासो जासिगोन। खुरहांबायानो ओंखिया?
उम।
खेब नै खोन्था जागोन बे मोनसेखोनो
हैओइ खिथ जायो बावो मेलला सोंओंखायो जोंबा।
थालिर मैखुन भाजा। सबाय बिमा भिन्दि दालि लेबो सेबनांगौ जानसै संख्रि गै बानलु उम
नोंथ' संखायाखै?
मैयामबा किस्रि बिदि जानायाव इसे एरनायानो म'गाजों दैखौनो हायो हादों बांद्राय बेखौ माबा खालामनो हाया जर नांहोबाय थाबाथाय
जारलासो खदथ' माबायदि मोनो।
बिनि खाथियाव आरो आखाइयाव ओरै ग थाङोना? खेलाखानथि खाथियाव दै खामब्रबलायनाय होबाबो जेबो थाल मोना। आनदास मोना बदा जानानै दं
लाहाबबाय थानाय जाबायना बेयो
माने गावस्रानाय बायदि मोनबाय थायो थुबगां थुुब जाव मा माने आथाफोर सिथाबनानै आखायाव खरं खथं मोना बिदिुस्रनानै बिदि फ्रत थांनाय मोनलायलायो मारैबा होनो मैयानिफ्रायसो जागासिनो बिदि जानाया
उम
ओमफ्राय दासान्दिथ' बेयावनो दस्रायाव जेरावबो थाङाखै उम
आरो बिनिफाय जेबो गैथ'ला
ओहो
ओम
जि जोम सुनांगौफ्रानो जि जारला जाबाय
अखा अखानो
औ
ओमफाय नायलाय नै मोनायाव दा
नङा मोनायाव हानानै सानफ्राव माबानो जायो ने
दुंबानो अरजायाब्रा जायो
बोरैथाय आसरिथ नेखायोसो नेयोसो सो
उम
दाहाय नाय थिख थाइम एखेयावनो माबागोन बेयो। उम
हाया गाबोनसो हागोन नाय सोरांबा
उम दा थिग टाइमावबो हाबावगोन बेयो।
उम मोनायाव हानानै सानाव दुंबानो जायो सानदुं
उम
दै नांगौफ्रा दै मोनबाय सान्दुं नांगौफ्रा सान्दुं मोनबाय एला
उमब्रा बुजियानो
रानिया जोमै राजाया
माबासो खालामनांसिगोनथ बेखौबो ना जेरै अखा हानायनि खालामो जोंहाबो सानदु दुंनायनि
अखा हानायनिखौसो होबथानो हायो ओमफ्राय सान्दुं दुंनाय बोरैबा आं मिथिया गैलालै होननो रोंला आं।
टेस्टजों गावहर गोजौआव रायै रायै नोंहाबो
जायो नामा बल बे दोमैनायखौ नों बलथुसजों गावो नामा माबानांगौआ दुंहोनांगौआ उम रायनायथ' हानाय नङा मा खालामजाथावथाव दे।
बेनोथ' जादों। बयहाबो आंनाव हर आंनाव हर होनलायबाय थायो।
उम ब्रा
सिनायैखौ आंबो सु सुबिदा मोनोहाय ओमफ्राय। ओंखायनो आं जेबो होनहर रा नांगौबा रायलायालासि
आंथ' होनहरखाया ग्रुबाव आं दाख्लि होनहरलायदोंमोन। हनै रिस्प'न्स गैया।
उम
ओइ जाखायो जाखायो माबोरैथाय जों मानि हुदा जाबायना।
हुदा जाबाय।
खनथाम जाबाय नों दानो। आंहासो जेबो होनब्र'फ्राङाखै ओमफ्राय बिदि होननाया गावनावल' जायो ना बै माबाग्रायाबो जायोथाय बेखौथ' मिथि मिथिला जोङो। खिन्थु आं आंनियाव अयनायद्राय जाबायलै। जिथाम जालायनानै दाबो सेजौ बाजि राङानो जायाखै आं आसुरिद
दा नोंजों रायलायनायाव बेसेबां गोजौआव दावखोयोखौसो नायनांसिगोन।
अबाव नायदों नोंलाय?
बे खनानि नै राङाव।
ए ओम बेसेबां दङ?
से लाथिख' स्नि। ओमफ्राय दद ओमफाय दाइनजिस्नि ना बेसेबांबा सेजौ जियानो गैया। बाबायसो
फैसिगोन बियो होनोमबा नोंनाव।
हो!
फैसिगोन बे नोंनाव।
ओम माबायाव दंखायो। लाइन माबा लामायाव फैनायाव थियारिखा ओमफ्राय नों नों मा होनदोंमोन नोंहालाय मानोथो बिदि होनफ्रांबाय थायो
ओम होम बावोलै।
नोंना बाहायनो मोननाय जाथ'वाखैना दाबो बेयावनो दं। न'आवनो हाबनानै दं दा?
ओम
बाजौ बारबाय।
माया बाराखौ।
नोंनाबो?
बिदि देखायथ'वाखै आंखौ दा।
मानो?
माखौ होनदों नोंलाय आं बुजायासैलै?
है। नोंबो जाला। मोननांगौखौ होनदों आङो। ज'माया ज'माया ना नोंनाव माखासे हाबखांबाय? हाबखांबाय?
उम बै दाखालै खिथानाइया हाबबाय आंना।
आं बावबाय बेसेबांमोन?
गैला होमबालाय आं खिथा रोंला दानो माबा माबिसो थांबावगोन आंना।
दाइन द' बिदि होनदो।
द'।
द'।
दजौ।
बा माला
ओ हाला। मारै बिदि जाखो?
जागोन दे। बै माबायावहाय फैगोननाव।
नोंबोथ' बयजोंबो बिदिनो रायलायोना एखे।
आंनानो दाख्लै मा जादों सो जेगेन थायेमाव।
उम नायलाय जालायबाय खनब्रै जाबाय आं बाबायसो मानसिखो
नैथियाव एकदम सि स्निजनैल' ब्रा थै इनलइन्स मोन आङो।
मा? आंहानो नै होननो नागिरनायखौनो आं बावबाय एसे बुरैबा जाबाय आंना गोसोआव थाला। नङा खर'वाबो एसे खाम खामानि होला आंना बैबा जेबबोद बेसेबांबा गोनां खामानि थारखौबो बावलाबायग्रासो जाबाय
जेरावबो बिदिनो होनफ्लांबाय थायो
उम नोङा बिदि जाद्रायनायखौ आं अयनाय मोनदों आमफाय बयजों होनजायो बे हरगासेयाव एखे खोथाखौनो रायलायोना नोंबो नङा
उम
बिदिखौनो होनग्रोफ्रा होननांगौ जाखायो सिगां हरनायाव
उम
सम जानोसै
उम
जिसे माबाफ्राव ब्रैजिफ्राव दान
नोंसो सोर हरा जा
दों ए आं हरबा आंसो दाननांगौ ने
उम
ए जायो
गाव दानाब्रा बे नंखायोनथ'न
नों दाना
दानो नै
उम दे दानदो
दालाय उन्दुबाय
उम
उम दासो जानो नागिरदों
दे जादो
जाखांनानै आं नोंनाव हरगोन नों आंनो हर दे खनसेबाव ना दिनै नांला
जोंना बेसे खेबबैसे जाखोथाय सानैजों
उम जाथ'वाखै जायखिजाया दंबावो ओइ आं दानबाय
उम दे